नोंथां खोनादोंना?
अ अ खोनादों नोंथां।
मा‌ खालाम
अ आंथ' ओरैनो दोङो नोंथाङालाय?
फ्रि दा ना? आंबो ओरैनो दङ'।
अ अ
फ्रि दा ना नोंथां?
हा?
दा?
हेलौ औ फ्रि फ्रि
नोंथाङा फ्रि दा ना?
अ फ्रि दे।
अ उम दाथ' मानि बागै रायलायनो सान मानि थाखाय कल खालामदों आं
औ औ
औ जोङो दा मोसानायनि बागै रायलायनो सानदों।
अ औ
मोसानाय मोसानाय होनोब्लाथ' मिथिखायो
औ
मोसानाया बायदि रोखोमनि दं जेरै जोंना बर'नि मोसानायानो बायदि बायदि रोखोमनि दङ' जेरै बागुरुमबा बेनिफ्राय बैसागु मोसानाय ख्रिस्टि मोसानाय
औ दावस्रि देला मोसानाय
औ आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि मोसानाय दङ'
अ नोंथाङा मोसानो मोजां मोनोना मोना
मोजां मोनो। नोंथाङा लाय
ओरैनो बहाय बहाय मोसाखो गामियाव ना ना बेलेग जायगायाव
हो बिदिनो गामिफोराव बिदिनो क्रिस्थिफोरखौ बिदि मोसाखांफेरबाय आरो।
औ औ
नोंथाङालाय मोसाफेरखांबायनाा मोसाफेराखै औ बिदिनो फिसा फिसा प्रग्रामफ्राव इसेबां गिदिं अ बिदिनो प्रग्रामफोरखौ गाखांबाय आरो फिसा फिसा बारा गिदिर गिदिर एसेबां मोसायााखै जेरै ख्रिस्टि मोसानाय बदि सिख्ला बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय बेफोरखौ मो खांबाय आरो माखासे बिदिनो मोसनाय होनब्लाथ' जोंना मेर बेलेग बेलेग हारिनिनि मेथाइबो थाबाय हिनदि
औ
असमिया बेफोरबायदिखौ बारा मोजां मोसानाय जायाखै आरो बर' नालाय बर'नि मेथाइफोरखौ मोसायो आरो जै औ बर'नि दामनाय देनाय जों बैसागु होनब्लाथ' जों बैसागुआव गासैबो रंजा खायो मोजां खायो
औ औ
मोसानायजोंसो रंजानाय जायो नालाय एसे
औ मोसाबा आरो देहाफोराबो एसे एक्सारसाइस बायदि जायोना। देहाफोराबो थिक थायो।
औ आरो जों गानै जोमै मोजां देलायनानै मोसायो नालाय मोजां नुयो समायना नुयो बेफोरखौ देलायनायजों मोसानो होनोबब्लाथ' जों देलायखायोना एसे
औ औ आरो बर'नि दख'ना गानबा आरनायलाबाथ' समायनासिन दुखायो।
औ ओमफ्राय नोंथाङाव बबाव बबावबा फोर मोसाखांबाय
अबावबा मोसानो माने बैसागुफोराव मोसायो ओमफ्राय गोदो स्कुल कलेज कलेजफोराव मोसानो मोनदोंमोन। प्रग्राम जाबाथाय औ
बिदिनोथ' मोसानायफोरा जाखाबाय जाखाबायानो थायो स्कुलफोरावबो बैसागुफ्राव बिदिनो फांसनफोर जाबा आरो अबावबा अबावबा ख्रिस्टि लिंहरला बायबा मोसानाय जायो।
औ
ना
दाथ' आरो ससियेल मिडियानि जुग नालाय
अ दाथ' मबाइलावबो मोसानानै मेरलायै रिल्स बानायनो हायो।
औ मबाइलावनो मोसालाबायो।
औ मेरला नुनो मोनो बिफोरबायदिखौ।
सोरबा सोरबा मोसानानै मोजां मोनो सोरबा सोरबा खननानै मोजां मोनो। बे रिल्स बानाय बानाय हगारो आरो दानि दिनावथ' इन्टारनेट जुग नालाय।
औ गोबाङानो रिल्स बानाय बानाय हगारबाय थायो। फेसबुकफोराव नुलाबायो।
माखासेफ्रा मालाय फैसाबो मोनो।
औ औ औ औ
जाय बांसिन मोसानो हायो बिसोरो बांसिन हगारो।
नोंथाङालाय इदि मोसानानै मबाइलफोराव हेगारो ना हेगारा?
नाय जाया बारा मोसाफेरा इदिनो आं ख्रिस्टिफोरखौल' मोसानाय जायो।
औ
इदि मोसानाय जाया खेराइफोर
औ ओं
बेफोरबायदियाव मोसायो आरो बिदि हास सिंफोर बारा मोसालाबाया ज' ज' मोसालाबायो।
औ
नोंथाङा माबायदिखौ मोसानो बांसिन मोजां मोनो?
हा हा?
नोंथाङा माब्रै मेथाइफोरखौ बांसिन मोसानो मोनो मा? माने बैसागु बिदिनो खेराइ जेरै हारसिं मोसानाय केसेदनि
बांसिनानो बांसिनानो बैसागुखौ मोसानानै मोजां मोनो आङो
औ बैसागुफोराव बांसिन रंजानाय मोसानाय जायो आरोना। बोसोराव खनसेल' जायो नालाय।
औ इदि केसेदनि मदार्न फोरखौबो गेजेर गेजेर मोसानाय जायो लोगोफोरजों ग्रुप हिसाबै।
औ रिल्सफोरावलाय बानायनानै मोसायो ना मोसाया?
रिल्सथ' बिदि बानायनानै मोसाफेराखै।
औ औ ओमफ्राय बेलेग बिदि मोसाखांबाय?
आ हा?
आरो बेलेग जायगाफ्राव मोसाहैखांबाय ना मोसाहैखाङा?
ओ बेलेग जागा बिदिथ' मोसाहैयाखै। सुबिदा मोनथ'वाखै बिदि मोसाहैनाय बेलेग जायगायाव थांनानै मोसाहैनाय सुबिदा मोनथ'आखै होनदों
अ बिदिनो जेरै बागुरुम्बा दोहौ जे जोंनि आसामाव सोलिदोंमोन एयावलाय
अ बेहाय
मोसादों आंबो थांनाय जादिया कलेजाव थाङो नालाय मोनदिया
औ औ
खम मोननिनि थाखाय माखासे औ सम मोनैनि थाखाय माखासे थालांनाय जाबाय
औ औ फर्मखौनो फिलप खालामना होनो मोनासै जों।
औ आरो' अबेबा गामिनिफ्राय मानसिफोरखौ खम लिंहरदों अबेबानिट बा हदिफ्राव थादों नालाय
औ
उम नोंथाङा नुदोंना नुवाखै मोसानायखौ माबोरै नुनानै नुनायाथ' नुदों जानांगौ।
मोननायाथ' रियेलाव नुवाखै मबाइलाव नुदों।
औ मबेलाव नुनानै माबोरै मोनखो मोसानायफोरखौ
मोजां मोनदों जबोर समायना नुदों आरो मोसानायफोरखौ
अ
नोंथाङा थांनानै नायहैदोंमोन नामा रियेलाव
औ थांनानै नायहैयाखै मबाइलावनो टिभि फोराव नायदों आरो।
औ
मोजांथार मोनदोंमोन नुनानै जेरै जोंनि बर' हारिफ्रा ग्लोब ग्लोब थांनानै मोसाहैदों।
औ दामग्राफोराबो दामहैदों बर'फोरा
दों खनग्राफ्राबो खनिहदों जोंनि बर' हारि गासैखौबो नुनो मोनजोबदों। बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो नुनो मोनजोब दों।
औ रियेलाव थांनानै नायहै मोननायबा एसे आरो साबसिन मोनबावगौमोन। मबाइलाव नुनायनिस्राय गोसोआलाय जादोंमोन थांहैनानै नायहैनो खिन्थु मा होनो समानो मिलायासै।
औ जायगाफ्राबो एसे गोजान जाहैबाय नालाय
औ औ आरो मोनायावसो जादों नालाय फैनायाव एसे उसुबिदा जायो।
औ
ओरैनोथ' मोसानो हा
माबायदि मोसानायखौ बांसिन मोजां नुयो नायनो नायनो थाखाय
थ' जोङो जोंनि बर'नि बागुरुमबा मोसानाय दाावस्रि देेलाय मोसानाय बि साबसिन नुयो।
औ आंबो बिदिखौनो हाबाफोराव हाबाफोरावलाय नोंथांमोननिथिंजाय माबोरै मोसायो मोसायोना मोसााया
हाबाफोरावथ' मोसायो ओरैनो जेनेबा
रंजानाय नुयो आरोना
औ
गासैखौबो बोराइ बुरि
बोराइ
सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो औ आरो बैसागु फोर गासिखौबो नुजुनो मोनो मोसानाय रंजानाय रंजानाय बैसागो बोथोर होनबा बर'नि गासैबो मोसायो रंजायो उम औ बोसोराव खनसे
औ
गासैबो रंजायो मोसायो लोङो जायो।
औ
आरोना बैसागु बोथोर होनबा
औ औ
दे होमबा जोंना समाबो जाफैबाय रायलायनाया नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय
नोंथांनिफ्रायबो मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय
औ दे नोंथां होमबा दोनहरलायनोसै गोजोनथों उम